खोनादों ना नोंथां? औ।
नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ औ नोंथांनो नोंथांजोंनो एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
नोंगौ।
थारैनो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ जोङो सानैजों दा एसे सावराय जागोन ना?
नोंगौ हागोन।
औ जोङो एसे ओ फोरबोफोरनि सायावनो सावरायनसै नामा?
नोंगौ।
औ औ। जोङो बैसागु बोथोरखौनो एसे रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंगौ। रायलायजायो।
ओ जोङो बैसागो बोथोराव गासिबो रंजायो। नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औ जोङो बैसागुआव फार्स्टआवनो जोङो ओ भेलागुरु सावो नङा होमबा?
नंगौ बैसो-बैसागु
औ औ
जोङो बैसागुआव बैसागुआव जोङो बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा? जोङो गोदो गोदाय आबै आ बौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय बैसागु जोङो सैथो दाननि जोबथा खालारनि फ्राय जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो। जेरैहाय जोङो सैथो दाननि जोबथा संक्रान्ति खालि जोङो
औ
मोसौ थुखैनाय जायो।
औ औ
जोंनो मोसौ थुखैनाय नि थाखाय गोबां बिबार बा बिलाइ बिफां नांगौ जायो। नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ औ मिथिगौ नोंथां।
नोंगौ जेरैहाय जोंनो दिगलि लावथि नांगौ जायो थाराय हालदै लाव फान्थाव बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। मोसौ थुखैनो थाखाय। मोसौ थुखैनायाव बर'फोरा फंनैसो मेथाइ खननानै थुखैनाय जायो मोसौखौ नोंथाङा मिथिगौना बे मेथाइ
अ अ नोंथाङा नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना आङो खोनाफेराखै नोंथां?
नोंगौ जोङो मोसौ थुखैनायाव खननाय मेथाइयानो जाबाय जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननानै जोङो मे मेथाइ खनै खनै जोङो मोसौ बेनो‌ जाहैदो बिलो बा फुख्रि
औ औ थारैनो
जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों
औ औ नंगौ।
औ औ थारैनो।
नोंथां मोनथि
मा होनदो नोंथां?
फुङाव मोनायाव गोदान फागा लागायनाय जायो नों
औ मिथिगौ नोंथां
आरो बैसाग दाननि सेथि खालार खालि
औ औ
सैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय गासैबो जोङो गोदान दखना फास्रा खानानै गामसा नानै आर'नाइ लानानै गासैबो जोङो बैसागु रंजानो ओंखारो
औ औ नंगौ थारैनो
न'खर न'खर बैसागु रंजानो थांनाय जायो आरो बर'फोरा
औ औ
खुलुमो
औ नोंथां मोनथिगौ।
जेरैहाय जोङो बैसागु रंजानायाव खाम सिफुं सेरजा जथा।
आ नंगौ। औ थारैनो नोंथां
औ औ नंगौ
औ नंगौ थारैनो
हेल' हेल'